हेल'।
औ नथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां गोजोन बेलासि समनि नोंथां थांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायजागोन।
ओ बिदिब्ला ओ जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथांखौ ररायजागोन दे
औ दे बिदिब्ला गिबि गिबियावनो नोंथाङा जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइनि सायाव आं आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोगोन नामा नोंथां
औ नोंथां ब सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव माने सोलोंथाइया ज
नंगौ थारैनो
औ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो थाङा मानो माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जेनेबा जोबोद गोनांथार आरो बुंनो थाङोबा जोङो गोदो गोदायनि समाव नायोब्ला जोंहा माने दा जेरैहाय जोङो फरायसालिमा फरायसालि बेफोरदि दङमोन नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन आरोना बिसोरो बबेबा दं फांसिं अबेबा न' बिफोराव समे बिसोर सोलोंथाइखौ लायोमोन आथिखालावथ' जोंहा सोलोंथाइ लानायनि गोबां सुबिदा दं दङ आरो गोबां गोबां न'खरनि बिबागाव नथफोरखौ गोरोंसिन एबा साबसिनै साबसिनै मोजां जाजानो लुगैनानै गोबां मान प्राइभेट स्कुल बिदिबो थायो बेजों लोगोसे ओरैनो बेफोरबायदि स्कुलावबो होनाय खौ नुनो मोनो आरो थारैनो बुंनो थाङोबा जोङो जोलों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेरैहाय जोङो बेफार फालांगि खालामा मानो गासै बिथिङावनो मानो जोंनो बा दावबायनो थांनो गोनांब्लाबो मानो जोंनो। गासै खामानियानो जों थाखाय मिन्थिजायो आरोना। ओ बुंनो थाङोबा जोङो सोरों ओ।
औ।
अब्लाबो माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा अ! खमैबो दायन बेफोरदि फरायबा माने बिसोरो गोजा जोबोद। गोरों मोना आरो गोदोनि सुबुंफोरा आरो आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिनानो।
औ मोज। औ-औ बेबादिनो सोलोंथाइ। औ-औ बेबादिनो सोरबाया जोंनिथिंआव जोबोद। गोनांथार जानानै फैयो आरो ओ।
नंगौ।
ओ सोलोंथायाइआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सोलोंथाइ लायोब्लासो माने। गुबुनासो। दावबायनो थांबाबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेफोरबायदि जायो आरोना। ओ नोंहा सोलोंथाइनिबो एसे फोरमायनो हागोन ना नों?
अ! नंगौ नोंथां ओ सोलों। थाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन सोलोंथाइआ मोनसे जोंनि गियाननि। ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ-औ-औ। अ! सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन सोलोंथाइया जोंनि मोनसे गियाननि फुंखा नङा होमबा नों? थां जोङो। जिउआव बेसेबांनो सोलोंगोन एसेबांनो गोरों जागोन। जिउआव जोंहा। ओ सोलोंथाइया मोनसे समाव जोबहैनाय एबा थुंगिहैनायनि जेबो। सिमा थाया।
औ थाया औ-औ।
थाइखौ जों सोलोंथाइखौ जिउनि जोबथि बुब्लिसिमबो जों लाबाय थानो हायो। बे नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो दिनैनि दिनाव। जाय बिथांमोनहा सोलोंथाइ गैया आ बिथांमोननि। ओ दोंफ्रोमबो लामाया खोमसि जायो होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनै जोंनो। ओ संसाराव थांना थानो थाखाय गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। जोङो दिनैनि समाव। बेफार-फालांगि खालामोब्लाबो जों सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आबाद मावोब्लाबो जों सा सोलोंथाइनि‌। गोनांथि जायो आरो जाय। खि जाया बेबायदिनो जोङो समाजनि एबा रायजोनि। खामानि मावोब्लाबो जोंहा गोबां। माने सोलोंथाइनि गोनांथि जानायखौ जों नुनो मोनो। दा आगोलनि सोलोंथाइ आरो। ओ आथिखालनि सोलोंथाइ गोबां जों फारागथि नुनो मोनो। आगोलनि समाव जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सोलोंथाइखौ। जोङो दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव। जिबायदि मोजां थासारियाव सोलोंथाइखौ लानो हादों एबा लादों बेबायदि जोङो आगोलनि। फरायसुला, फरायसुलि बि। नोथांमोनखौ जोङो बेबायदि मोजां थासारियाव सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला फराय ओ फरायसालिफोराव जोङो जिरायनो थाखाय जोंहा डेक्क बेन्स गैया जायोमोन जोङो बायदिसिना प्लास्टिकनि बस्था बा बायदिसिना कारपेट लानानै जोङो फरायसालियाव थांनानै फरायनो गोनां जायोमोन आरो आगोलनि दिननि जि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ बेनि सायाव गोबांखिनि माने ओ ट्रेनिं एबा गोजौ थाखोनिफ्राय फोरोंथाइखौ बिथांमोना मोनामोन
औ औ
दिनैनि समाव जोङो बा आथिखालनि समाव नुनो मोनो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो गोजौ थाखोनिफ्राय फरायसाफोरखौ माबायदि आदब खायदाजों फोरोंनांगौ फरायसाफोरखौ माबायदि आदब खायजाजों फोरोङोब्ला जोंनि फरायसाफोरा माने मोजां माने ओ सोलोंथाइखौ मोनगोन बे लेखायै माने बे रोखोमै गोबांखिनि फोरोंथाइफोरखौ फोरोंगिरि बिथांमोननोबो दिनैनि समाव होनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
ओ दिनै जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैया एबा सोलोंथाइ लायाखै दिनै बिथांमोना ओ बायदिसिना जायगायाव दायोबा दावबायहैनायाव जोबोद खिनि हेंथा खैफोद नुजाथिदों संसार जानायाव जोबोदखिनि हेंथा खैफोद नुजाथिदों फैदों आरो बायदिसिना जेरैहाय ओ मानसिफोरजों रायज्लायनाय थानाय जानाय लोंनाय बायदि बिथिङाव बिथांमोनहा उसुबिदा गोलै उसुबिदायाव गोेलेनायखौ जों नुनो मोन दिनै सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मोजाङै जों आबादारि जानो हाया जोङो फालांगि जानायाव जोंहा उसुबिदा जायो। आरो बायदिसिना गला बायदि सामलायनायाव जों उसुबिदा जायो। आरो जोंनि गामिफोरखौ सामलायनाय एबा जोंनि उन्दैफोरखौ जों गियान होनायाव जोंहा जोबोरखिनि उसुबिदा मोननायखौ जोङो दिनैनि दिनाव नुनो मोनो। बेखायनो आं बे समाव अ बेखौबो बुंगोन जाय बिथांमोना बा दिनैनि दिनावथ' जोङो गोबां माने आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो गोबांखौनो सोलोंथाइ लानो मोनो दिनै गामि ओनसोलावनो जा टाउन सहर नोगोर ओनसोलावथ' जोङो गोबां जोंहा गामि ओनसोलनिख्रुइ गोबाङानो जोंहा बांसिनै सोलोंथाइखौ लानाय नुनो मोनो नाथाय गामि ओनसोलावबो आथिखालनि दिनाव जोङो म नो मोनो न'खरफ्रावबो दुखियानो जा धोनियानो जा गावनि न'खरा गोरिबब्लाबो गावनि बिमा बिफाया दुखियाब्लाबो इसेब्लाबो बो रां रुफा आरजिनानै खामायनानै जोङो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइखौ होनायखौ नुनो मोनो दिनै जोंनि सोलोंथाइ गैयै बिमा बिफायाबो साननो रोंबाय बुजिनो रोंबाय जे जोंनि गथ' गथायफोरा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंथाइ लायाब्ला बिसोरनि इयुना माबायदि जागोन बेबायदि खोथाखौ जोंनि दिनैनि सोलोंथाइ गैयै बिमा बिफायाबो सानो बेखायनो जाहाथे जाय बिथांमोननि गथ'फोरा जाय बिथांमोननि अ माने जाय सोलोंथाइ गैयै बिमा बिफानि गथ'फोरा। माने फरायसालियाव थांङो अब्ला सोलोंथाइ गैयि बिमा बिफायाबो गोसोआव लायो बा। सानो जे जोंबायदि जुदि जोंनि गथ'फोराबो सोलोंथाइ। थाय गैयै जायोब्ला हयथ' संसाराव थांना थानायाव बा। ओ जिउआव थांना थानो जोबोद गोब्राब जागोन बे खोथाखौ साननानैनो दिनैनि बिमा बिफाया माने गावबा गावनि सोलोंथाइखौ माबेबा मोनसे राहायोब्लाबो माने सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
दिनै जाय बिथांमोना गुनि गियानि एबा सोलोंथाइयाव गोजौ थाखोआव जौगानाय बिथांमोननि। ओ गोबां बोसोनफोरखौ जोङो खोनानानै मोनथिनो मोनो एबा बुजिनो मोनो। ओ गाहाय बाथ्रायानो जाहैबाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव जोंहा खोमसि होननानै बुंनांगोन। जोङो जेबो खामानियाव आवगायनो हाया।
औ औ।
फंसे बाथ्राखौ बुङो रायज्लायो जाय मानसिनियाव सोलोंथाइ थायो। बिथाङा महर मोखां मोजां जालायनाङा गाननाय जोमनाय। मोजां गानलायनाङा। जायनियाव सोलोंथाइ थायो जाय लेखा गोरों जाय गोजौ थाखोनि बेखौ एबा ओरैनो साखोन सिखोन नुयो। आरो जाय मानसिया लेखा रोङा बियो हाजारखि देलाय। हाजारखि दामि दामि गान जोम। हाजारखि माने रां रुफा गारनानै देलाय बिथांखौ मालाबाबो मोजां। मोजां नुआ एबा समायनाय नुआ। बैखिनि खोथायाव गोबां जोंहा खोथा हाबसोनानै दं होनना बुंनांगोन मानो मानो होनना बुङोब्ला बे खोथाखौ बुंदों जे ओ जाय बिथांमोना लेखा गोरों बा सोलोंथाइ गोनां। बिथांमोननि रायज्लायनाय थानाय जानाय लोंनाय। गासैबो साखोन सिखोन जायो बिथांमोनहा गासैजोंबो माने ओ मोजां एबा स्टेन्डार्ट यै रायलायनो सावरायनो हायो बेखायनो बुंदों मा जाय बिथांमोना लेखा गो रों बिथांमोनखौ देलायलायनाङा गाननाय जोमनाय माने साखोन सिखोन गानलायनाङा बिथांमोनखौ ओरैनो मोजां नुखायो होननाय खोथाया बे फंसे सोदोबाव हाबनानै दङ। दा जोङो आथिखालनि दिनाव बेबायदियै ओ लेखा रोङा बा जाम्बा जाम्बि बे बिथिङाव जोङो गोबांखिनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनला दा आं गिबियाव नोंथांसिम बेखौबो सोंथि